खोनादों
औ नोंथां खमादा
अ बिदिसाखै होनबा अ खोनादोंं
औ मा खालामदोंमोन नोंथाङा
अ दं ओरैनो दंनाया माने सानजौफु गरम ना जिरायना दंफां दंफां सायाव ओमफ्राय नोंथाङा बोरै नङा
जोंहानि
अ जाथ'वाखै जाथ'वाखै आ नै ओ माने दासो बानायगासिनो दमोन आं
ए जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा दसे सम होनो हागोनब्ला माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोखि
अ जागोन दे जर जागोन
औ जे दिनैहाय आयदा लानाय जादों जे जोंहा काजिरङा हाग्रामा जे मा मा जाहोननि थाखाय मुंदांखा? बा जोंहा काजिरङा हाग्रामोननिफ्राय बेफोरबायदि मा मा दं बेफोरावहाय जुनादफोर आरो बेफोरनिफ्राय जोंहा मा मुलाम्फा मोननो हादों बेफोरनि बागै एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरोखि नोंथाङा सावराय खोनथाग्रोना आं खोनथाग्रोनो?
नोंथांनो खोन्थाखोदो खोमाादोंंमोन खाजौमोन सोमोन्दो
जोंहा काजिरङा हाग्रामायावथ' बेफोर गोबां बिदिनो जुनादफोर मोनो जेरै जोंहा गिबियावनो जोंहा मासे बे थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा आरि आरोखि जोंहा बे औ नैबे थसेल' गंथ गान्दानि थाखाय जोंहा काजिरङा काजिरङा हाग्रामाया जोबोरैनो मुंदांखा आरो जोंनि बेयावहाय माखासे गुबुन हादराव मोना आरोखि नेपाल रायजोआवहाय माखासे माफा मानि मोनो। बिदि होननाय खोनादों आरो जोंनियावहाय नैबेयावहाय बांसिनानो जों मोननो हायो आरोखि जे जोंहा काजिरङा हाग्रामायावहाय जोबोरैनो बे गं थ'से थानाय मुंदांखा आरो जोबोरैनो बेबायदि सोमोनांथाव आरो जे थसेल' गं थानाय गान्दा आरो बे थसे गं थानाय गान्दाखौ जोंनि हाग्रामायावल' मोननो थाङो। बेनि थाखायनो जोबोरैनो मुंदांखा आरोखि गिबियावनो नैबे हाग्रामाया आरो बेल' नङा गोबां जोंहा गोबां बिदिनो जुनादफोर दङ। जेरै मैदेर फालो फालो गोबां जों मैदेर फोर नुनो मोनो नुनो मोननो हायो आरोखि औ। माखासे सोरबा सोरबा मैदेरखौबो जों न'आव लाबोनानै फिसिनाय नुनो मोनो। जेरै मैदेरनिफ्राय औ। मानसि हायै खामानिखौ गोबां बिदिनो गिलिर गिलिर बुस्थुफोर थिखांनाय बा बिदिनो
उम।
दंफांफोर बुखुना गारनाय बा बायदिसिना बेफोरबायदि नारनाय बोनाय बेफोरावहाय मैदेरखौ बाहायो आरो। खायफा खायफाया बांसिनानो फिया आरो फिनायालाय सोरबा सोरबा लाबोनानै फिसिनायखौ न'आवहाय बेफोरबायदिखौ नुनो औ। आरो बिदिनो गोबां जुनारफोर दङ। जेरै जोंहा मैफोर गोबां मैफोर मोननो थाङो जोबोरैनो समायना आरो औ मै आरो ओरै दावराइ जोबोरैनो दाउलायनि दाउराय जोबोर बिदिनो जोबोर समायना नुयो आरो दाउ दाउरायनि गांजोंहाय जे दावरायनि गां खौबो जोबोर समायना नुयो जोंहा बिदिनो बेफोराव जोबोद आरो बिदिनो गोबां औ गोबां बिदिनो जुनादफोर दंङ बेफोरावहाय आरो बिदिनो सा दङ सिंह दङ गोबां दं आरो बेफोरखौ जोंनि काजिरङा हाग्रामायावहाय मोननो थाङो आरोखि जे आरो जोंहा मासे मोख्रा दं आरो बे थाखायबो जोबोर मुंदांखा जे हाय जों बेखौहाय सनाथि मोख्रा होननानै बुङो नङा होनब्ला?
उम नंगौ नंगौ।
औ जे जों बे सना सना गाबनि आरोखि नैबे म मोख्राया बेखायनो सना थि मोख्रा होननानै बुङो आरोखि जे जोंलायारि
सना बायदि बेखायनो बेखौ सनाथि मोख्रा होननानै बुङो आरो जे जोंनि हाग्रामायावल' मोननो थाङो नैबे सनाथि मोख्राखौहाय बिनि थाखायबो मुंदांखा आरो बिदिनो जोबोर गिदिर आरोखि काजिरङा हाग्रामायाबो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन औ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनादफोर मोननो थाङो जों जेखौ नुवाखैनो बेफोर जुनादफोरखौबो जों मोननो थाङा आरोखि काजिरङा हाग्रामायावहाय औ आरो गोबां बिदिनो दंफां लाइफांफोरबो दङ जेरै जे गोबां बायदि बायदि दंफांफोर दं आरो बेफोरखौ जों मोननो थाङो आरोखि काजिरङा हाग्रामायावहाय आरो बेफोरनि थाखायनो मुंदांखा आरोखि जोंनि काजिरङा हाग्रामाया गोबां मानसि मानसियानो बेफोरावहाय नायनो थाङो सोलोंथाइ लानो थाङो। जे जोंहा फरायसालिनिफ्रायबो ओ बिदिनो फरायसुला फरायसुलिफोरखौहाय लांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि जे गोबां फोरोंगिरिफोरानो लाङो आरोखि जे गावनि साथ्र' साथ्रिफोरखौहाय जे रोंगौथि मोनो नैबे काजिरङा
उम उम पिसिल स्टाडिफोरनि थाखाय लाना थाङो ना बांसिनानो गेदेर गेदेरफोरखौ होनो
माने औ रोंगौथि मोननायनि थाखाय लानानै थाङो आरोखि जे जोंहा बिदिनो हादर दावबायनाय हिसाबै बिदिनो लाना थाङो आरोखि काजिरङा हाग्रामाफ्रावबो गोबां बिदिनो जुनादफोर नुनो मोनो नालाय बिसोरो बेफोरनिफ्राय रोंगौथि मोननो हायो। जे बिसोरो हाग्रायाव थानानै बिदि हाग्रामा गिदिर गिदिराव थानानै माबोरै रायजो खुङो नैबेफोरखौ जों मोनथिनो हायो आरोखि जे बिसोरो बि माखासे जुनादफोरा हाग्रा जायो आरो माखासेफ्रा बिदिनो मैहुर खालामनानै जायो आरोखि बिसोरबो जेरै मैहुर खालामो होनब्लाथ' सिंह मोसा हा आरो बिदिनो औ बि बेदर जाग्रा आरो बिसोरो जे मैहुर खालामनानै जायो आरो जे मैफोर बायदिसिना बेफोरबायदिखौ आरो मैफोरा हाग्राफोर जायो मै गान्दा मैदेर बिसोरो हाग्राफोर जायो आरोखि बेफोरखौ मोननो थाङो आरोखि जोंनि हाग्रामायावहाय बेफोरखौ रोंगौथि मोना आरो जों थाङोब्ला जों मोनथिनो मोनो जे जुनादनि रायजो जानाय बा माब्रै जोंहा बे बेबायदिनो मैयाथ' जोंहा दानो दं दानो गैया मानोना बिसोरो मैहुर खालामजाब्ला सेस आरोखि खारग'नोबो हाया नङा होनब्ला बेफोरो औ औ खाफाल दङब्ला बासिगोन खाफाल गैयाब्ला बासिला आरो बिदि खि बिदि आरोखि बिसोरनि जिउआबो आरो नोंथाङा नोंथाङा बुंदो खोमा माखासे
आरो नों गोबां जिब जुनार माने काजिरङा हाग्रामायाथ' जेनेबा जिब जुनारनि थाग्रा खुलि हिसाबै
औ
थ'सेल' गं गोनां गान्दा आरो मोजांनि अनगायैबो जों बेहाय माने बेहाय माने गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरबो नुनो मोनो
औ।
माने देरनानै थानाय आरो गुबुन रोखोमनि दंफां लाइफांजों लोगोसे
औ
जाय माने जिब-जुनारनि थाग्रा खुलि हिसाबै माने थाङो। मोजां जाय जायगायाव थांबाथाय माने जिब जुनारा थानो मोजां मोनो बेफोरखौ मा होनो बे मानास हाग्रामायाव बांसिन नुनो मोनो आरो। बेफोरनि बिथिङाव नायब्ला जों मा होनो मानास हाग्रामाया जिब जुनारनि मोनसे गाहाय थाग्रा खुलि। जाय जों बयबो बेखौ संरैखा खालामनानै लाखिनांगौ। बेफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जों गोबां मा होनो जिब जुनारनि थाग्रा खुलि हिसाबै जों मानास हाग्रामाखौ मोन काजिरङा हाग्रामाखौ मोननो हायो आरो सरि। माने बेहाय जों बुंनो थांनांगोन म होने बेहाय बुंङोब्ला मा होनो बिफां लाइफांनि अनगायैबो जोंहाय माखासे रोखोमनि माने जाग्रा मैगंफोरबो नुनो मोनो जायो मा होनो फरेयेसफोरा मा होनो खानानै लाबोनाय जाय मा होनो मानास मा होनो काजिर मावग्रा मानि खाथि खाला ओनसोलफोराव थानाय माने सुबुंफोरा जाय मा होनो बेखौ मैगंफोरखौ खाना लायनाय एबा मानास मा होनो फरेस्ट मान होन फरेस्टारफोरनिफ्राय पारमिसन लानानै जाय माने बे सिंङाव थांनानै माखासे मैगंफोर खानानै लायो जाय मोनो माथि गालदेबानो होन, माथि खालदेब।
औ।
केेरेलाफोरनिनो खायफा खायफा माने लाफा सायख' बिदिनो सिब्रु थास' आरो गोबां रोखोमनि मैगं जाय नामफोरखौ मिथिया जाय मा होनो खाहग्राफोरल' मिथिगौ। बेनि अनगायैबो जों बेफोरनि नायोब्ला बे जों मैगं थाइगंखौबो मोननो हायो आरो जाय मानो काजिरङा हाग्रामायाव थानाय बिनि अनगायैबो दाथ' माानि काजिरङा हाग्रामाया मा होनो टुरिस्ट माबा जाबायना टुरिस स्पट जाय मा होनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर एबा गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोर बेराय नायनो फैयो जाय बिनि जिब जुनारखौ आरो आबहावानि थासारिखौ नायनो फैयो। बेनि बिथिंङाव नायोब्ला जोंहा बेहाय मा होनो प्रफिट फैयो जाय मा होनो मानास हाग्रामायाव बेरायनो लांनो बेरायनो थांनायाव जों जिब लाना थांङो बेहाय जिबा मा होनो फरेस्ट दिडिपार्टमेन्टनिफ्राय लाना थाङो जाय माने बेसेन गोसा जेनबा गंसे जिबाव बा रोजा रां होनानैबाबो थांबा जों सानसेयाव गोबां टुरिस्टफोर फैयो जाय मानो गोबां मा होनो बुरजा बुरजा फैनानै बिदिनो गारिखौ लानानै थांङो बिनि बिथिंङाव नायब्ला जों गोबां मान बिनिफ्राय रां आरजिनो हायो जाय माने टुरिस्ट निफ्राय मा होनो बेहाय मा होनो जों नायोब्ला जों नि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाय मा होनो बेाय बे मा होनो काजिरङा हाग्रामाया जोंनि मा होनो रांखान्थि बिफानानाव एसे हेफाजाब होयो जाय मा होनो बेरायनो फैनाय सुबुंफोरा मा होनो फैसा सा होनानानै हाबनानै नायनाय बिदि बिथिंङाव नायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाय काजिरङा हाग्रामाया जाय बे रां खामायनायाव एसे हेफाजाब होदों बेफोर रांखौ जों आरो जों मानास काजिरङा हाग्रामा खौ रैखा खालामनायाव गोबां बियो माबा हेफाजाब होयो आरो बिनि बिथिंङाव नायोब्ला जों बयबो बेखौ हेफाजाब होखानांगौ आरो बिनि सायाव जों बयबो माबानो नांगौ जेनेबा सापर्ट थानांगौ आरो बिनि बिथांनि आरो नोंथांङा माबा नोंथांङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा? जाय मा होनो बेखौ डेभेलप खालामनायनि सायाव
बेखौ डेभलप खालामनानै सायाव होनोब्लाथ' जोंहा नैबे जोंहा नै बेफोरबायदि मोनथिनाया नै बायेरायाव गुबुन हादरफोराव बोरै थांङो होनोब्ला जोंहा बे टुरिसफोर नि फैनाय फैनायनि सायाव थांङो आरो जे बिसोरो गोबां बिदिनो नुलांनानै जोंनि थासारिखौ नुलांनानै जोबोद मोजां मोना मोना मोनलांनानै बिदिनो गावसिनि गुबुननो गुबुन मानसिफोरनो खोन्थाहैगोन गावसिनि मानसिफोरनो बिदियावहाय बेफोरबायदि दडेभेलप जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ससियेल मेडियायावहाय बेफोरबायदि खोन्थागोन जे जोंहा बेफोरबायदि खा काजिरङा हाग्रामा दं नैबेबायदि का काजिरङा हाग्रामायावहाय बिदि जुनाद नुनो मोनो बा गोबां बिदिनो जोंहा समायना बेफोरबायदि मिथिंगा जों साग्लोबनाय बे मोनसे हाग्रामा नैबेखौ समायना नुनो मोनो होननानै बेफोरनि थाखाय बे डेभेलप जानायखौ आं सानो आरो जे टुरिस्टफोरा थांनानै खोनन्थानानै आरो बिदिनो ससियेल मिडियाफोरावहाय आगारनानै बेफोरनि थाखाय मुंदांखा जादों होननानै सानो आरो आं बेफोरनि थाखायहाय
आस्सा ओम नोंथांजों सावरायनानै अ जाबाय दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांजों दे अब्ला नोंथां औ